बाय नोंथां नोंथाङा खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां
औ गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बाहरग्रोनाय थाबाय नोंथनिसिम
औ नोंथांनिसिमबो बावहरनाय थाबाय
औ नोंथाङा दसे सम रायज्लायनो हागोनना आंजों
औ नोंथां हागोन
औ दा बिदिब्ला आङो जोंनि दा दैज्लां बोसोर समनि मा माय गायायफिनायनि सोमोन्दै दसे सावरायनोसै नामा नोंथां
औ नोंथां सावरायजायो
अ आदाबो जोबला आं नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुुबैदि जोङो माबायदि दा दैज्लां बोथोराव मा मा आबाद मावो बा माबोरै आबाद मावो औ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां हागोन दाथ' दैज्लां बोथोर नङा होमबा दैज्लां बोथोरावहाय जोङो गाहायै माइ आबादखौनो जोङो जोंनि ओनसोलावहाय नुनो मोनो
औ
बेबादिनो मैगं थाइगंनि उफ्रा आबादखौबो एसे एनै मावनाय जायो आरो नोंथां नाथाय इसेबां मानि नङा जोङो माइ आबादखौनो बांसिनै नुनो मोनो
औ
जेरैहाय जोङो माइ आबादखौहाय माबायदिहाय खालामो होनोब्लाथाय जोंनो गिबियाव माइ आबाद मावनो थाखाय माइज्लनांगोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
जोङो औ बे माइज्लिखौहाय जोङो बस्थायाव सोनानैहाय फुख्रि बा बिदिनो दैमाफोरावहाय खाथि खाथि खालायावहाय जोङो सोमनानै दोननाय जायो आरो जेब्ला बियो सोमनानै हरनै बा हरथाम बेफोरबाददि जागोन अब्ला जों बेखौ बोखांनानैहाय दैखौ दसे सम सर'नो थाखाय दोनो बेनि उनावहाय जोङो बेखौ हायाव हायावहाय लामनानैहाय थास' बिलाइ एबा थालिर दंफांनि बिलाइजोंहाय जों खोबनानै दोननाय जायो जाहाथे बियो गाजा हरो बेनि थाखाय
आरो बेनि उनावहाय जोङो खोथियाखौ फोनो थाखायथ' जोङो खोथिया थोलिखौ हालेवनानै लानांगोन नङा होमबा जोङो खोथिया थोलिखौहाय औ हालेवग्रोनानै हाब्रु खालामग्रोनानै लाग्रोगोन आरो
औ
जेब्ला खोथिया थोरलिया एवनाया जागोन अब्ला जोङो बेखौ बे खोबनानै दोननाय माइज्लिखौहाय दुब्लि फोथारसिम लाना थांनानैहाय खादायाव
औ
लानानैहाय आखाइजों फ्रि फ्रि सारनानैहाय फोनाय जायो आरो जाहाथे बियो खानै रज'यो बेनि थाखाय
औ
बेबादिनो बे खोथियाया जोंना से दान बा से खावसे दाननि उनावहाय गायनो थाखाय फुजानाय जायो आरो नोंथां
उम।
बेबादिनो जोङो माइ गायनो थाखायथ' दुब्लिखौ हालेवनांगौ नङा होमबा गोदोनि दिनावथ' जोङो मानसियानो मोसौजों बा नांगोलजों हालेवोमोन दानि दिनावथ' ट्रेक्टर ओंखारबाय नालाय बेबायाददिनो ट्रेक्टरजोंनो बयबो हालेवजोबो आरो आरो जोङो बेयाव दैफोरखौो दोनथुमनो हानायनि थाखाय आलि दाननानैहाय आलि खोनाय जायो आरो नों दां खदालजों बेबादिनो आलि सोखांनायनि उनावहाय हाखौ एवग्लिखांनानै जेब्ला हाया मोनगोन अब्ला जोङो गायनो थाखाय बे खोथियाखौहाय फुनानैहाय मुथा मुथा खानानैहाय दुब्लियाव राननानै होनाय जायो आरो लाबोनानैहाय बेबादिनो जोङो आइजोफोरखौहाय माइ गायनो लिंनाय जायो बेबायदिनो दानियााथ' हाजिरासो नालाय सिगांनि दिनावथ' बेफोरबायादिनो सावरिसो जायोमोन नाथाय दानि दिनावथ' सावरि जाला बेबादिनो जोङो आइजोफोरखौ माइ गायहैयो आरो फैसा होनानैहाय
औ
आरो बेनि उनावहाय जोङो बेवहाय माइखौ जेब्ला गायखांगोन अब्ला जोङो बेवहाय हासार रासायनिक हासारफोर बेफोरबादि होनाय जायो आरो सिगांथ' बेबो गोबोर हासार फेसेव हासार बेफोरखौनो होनाय जायोमोन दानिया रासायनिक हासारसो बाहायो औ औ नंगौ नोंथां।
आरो बेनि उनावहाय माइया जेब्ला मोनगोन अब्ला जोङो बेखौहाय फासिजोंनो मानसिया हानाय जायोमोन नाथाय बेखौ थ' दानिया मेचिनजोंसो हायो नङा होमबा नोंथां? बेबादिनो जोङो मेचिनजोंसो हानाय नुयो गोदोथ' मानसिया खासि जों हानानैहाय मुथि खानानैहाय बेफोरबादिनो गदोर ब'जा खालामनानैहाय हुलाबारिजों फफ्लियाव बाननानै लाबोनायखौ जों नुयोमोन आरो माइ मारान होनायखौबो जोङो मोसौजोंनो नायोमोन आरो। बेबायदिनो दानियाथ' बेफोरबदिनो जोङो बेखौबो मेसिनजोंसो नानायखौ नुयो आरो आरो जेब्ला माइखौ ओ माइखौ जेब्ला नाखांगोन अब्ला नाखांनानै जोङो बे माइखौ दुलि नङाबा बाख्रि बेफोराव सोनानै दोनो आरो। आरो बे जिगाबखौहाय जोङो मोसौनि आदार बा गुबुन खामानियाव बाहायनो थाखाय जोङो माइ हुं बेबादिनो जोंनि दैज्लां बोथोरनि आबादखौ जोङो मावनाय जायो आरो। औ नोंथांमोननि ओनसो ओनसोलावहाय माबायदिहाय आबादफोरखौ मावनाय जायो नोंथाङा बो एसे खोन्थागोन नामा?
औ ओ नोंथाङा जाख खिनि बुंलांबाय जोंबो बेफोरबायदिखौनो मावो औ। दानियाथ' आरो मा होनो बेखौ ओ मोसौजों हालेवनाय गैला नालाय बांसिन नानो मा ट्रेक्टर आरि बेफोरबायदि मेसिन सिनारिजोंनो हालेवनायखौ जों मा नुनो मोनसै आरो गोदोनि समाव औ जोङो गोबांखौनो माने मोसौजों हालेवनानै आबाद मो खालामनायखौ बा आबाद मावनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन नाथाय बेफोरो बेफोर दिना माने ओ दानि जुगाव माने जोङो मा नुनो मोनलिया आरो। माने गैलिया आरो बेफोर ना?
औ
औ ओ दा जोंनि ओनसोलाव बिदिनो माइ आबादनि अनगायैबो जोङो मा थास' आबाद ओ मावनायखौबो जोङो नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ।
औ ओ बे थास' आबादाबो मोननै रोखोमनि दङ ओ मोनसेया जाबाय आसु थास' बा मोनस मोनसेया जाबाय मा माइब्रा थास' नङा होमबा नोंथां? औ मोनसे औ उम ओ दा बेबायदिनो थास' आबादखौ माबायदि गायो आं नोंथांनो इसो फोरमायनोसै। आं जा मिथिगौ बेखौसो फोरमायगोन नोंथां आं गोबां गुवारै मिथियाबो जानो हागौ मिथिया बेनि सोमोन्दै थेवब्लाबो आं नोंथांनो एसे फोरमायनोसै आरो ओ जोंनो ओ थास' थास' गायनो थाखाय जोंनो बेहायबो मा जोङो हाखौ मोजाङै हालेवग्रोनानै बा गुन्दै खालामग्रोनानै जों लानांगौ जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
औ ओ बेबायदिनो जोङो जे खोथियाखौ जों जेरै फैयो बेबायदिनो जोङो बेहायबो थास' गायनो थाखाय जों हाखौ मोजाङै हाल एवग्रोनानै बा गुन्दै खालामनानै जों लाग्रोनाय जायो। बेनिफ्राय जोङो बै थास' बिधानखौ जोङो न'फोराव गैखायाबा माने गायबाय थाखानाय ओ न'खरफोरावसो माने बेफोरनि बिदाना थायो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ जेब्ला जोङो मा जों गायफेरि मानसिफोरा जेब्ला जों आबादखौ मावनो नाजा ओ लायो बिदिब्ला जोङो मा बेनि बिधानखौ मा ओ बा बिनि फुलिखौ जोङो मा ओ औ बाजारनिफ्रायसो बायनानै लाबोनांगौ जायो आरो।
औ नंगौ।
आरो बे थास' होनोब्लाथाय जों थास'नि मा ओ जे थास'आ जेे फें खावरो बेफोरनो माने ओ बिदि थास'नि मोदोमफोरखौ लाफायालासिनो जोङो बे फेंखाफोरखौ जोङो मा हाख्लाबनानैबो जोङो गायनायखो जों नुनो मोनो आरो माने थास'आ ओरै बैदि मोनसे औ ओरैबायदि मोनसे ओ गोहो गोरा मा होनगोन बेखौ मुवा जे बेयो मा बेयो ओ इसेल' माने बेनि बिजौ माने बे फेंखा अरनाय बिजौ खौल' गायोब्लाबो जोङो बेखौ मा थांनायखौ नुनो मोनो आरो। नङा होनबा नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां।
औ बेबायदिनो जोङो जानो लाबोनाय थास'फोरखौबो जोङो मा गायनाय गायनो हायो। बा बिदिनो जोङो हा थाय बाजारनिफ्राय जोङो मा बिधानखौ बायनानै लाबोनानै जोङो मा बे हा जों मोजाङै हाले एवना लानो हायो जोङो मा ओ बिदिनो लारि लारि साजायनानै गायनायखौ जों नुनो मोनो आरो। बेनिफ्राय ओ बेहाय जोङो ओ ओरै ओ दै थायै बायदि जोङो माने मा बेहाय गोजौ गोजौ ओ बिदिनो लङा बा बिदिनो मा होनो बेखौ ओ बिनि थास' गायनायनि जिं जिं जावख्लाबनानै जोङो मा थास'आव हा होनायखौ नुनो मोनो। ओ बिनिफ्राय जाहाथे बेहाय औ दै जमा जाया माने थास' गायनाय जायगायाव माने दै थाया आरो। बेनि थाखाय जों लङा बानायनाय बायदि दिसिनाखौ जों नुनो मोन औ औ जेब्ला बे थास' आ जौगोन बा देरगोन बेनिफ्राय बेनि सिङाव मा बेदर थाङो आरो नङा मा नोंथां जोंथ' बे आसु थास'फोरनि बेदरखौसो जायो औ बेनिफ्राय आं मिथिनाय बादिब्ला बे आसु थास' बा माइब्रा थास'फोरा माने आथिं थांनो रोङा आरो नङा होमबा नोंथां।
औ औ नंगौ।
आ बेनिफ्राय बेहाय माने बिबार थाङो बिबार बारो बे बिबार खौबो जोङो जानाय जानाय जायो आरो।
औ नंगौ।
जेब्ला बे थास'आ ओ देरनानै बा राना रानाय रायो ओ अब्ला जों बेखौ जा बेनि थास'नि बेदरा जाजानाय जायो अब्ला जों बेखौ अ जे जेराव जों गायदोंमोन नङा होमा नोंथां बेनिफ्राय जोङो बेखौ जावखांनानै लाबोनाय जायो आरोना बिनिफ्राय ओ बेखौ ओ जानाय थाखायबो लाबोनाय न'आव द जानो हायो बेनिफ्राय जों बेखौ बाजार हाथथायफोरावबा फानहैनानै जों बेहाय रां आरजिनायखौ बा रां मोननायखौ जों नुनो मोनो आरो औ बेबायदिनो जोङो औ थास'नि आबाद मावनानैबो जों गोबां रां खामायनानै जोङो मा न'खर खुंनायखौ जोङो मा नुनो मोनो आरो
औ
औ आ औ दा बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय नोंथाङा माइ आबादनि सोमोन्दै आंनो गुवारै फोरमायना होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय
औ
औ जोङो औ औ जोंना सम मोनोब्ला उनफोरावायज्लायफिनोसै नामा नों नोंथां दा बिदिब्ला दोनथ'नोसै औ दे बिदिब्ला नोंथां गोजोन्थों
गोजोन्थों